खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
मा खालामदों?
दा दसे ओरैनो लामाथिं बेरायगासिनो
अ नोंथांजों लोगोसे आङो सावस्रि खौ माबोरै गोग्गो लाखिनो हागोन बेनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ दे बिदिब्ला जों बे समाव सावरायनि जोङो गुबैयै नायनो थाङोब्ला बा जोङो मोननो हायो गिबियाव जोङो गाव गायनि सावस्रिखौ जोङो गोग्गोहै यै जोङो लाखिनो नांगौ आरो बेखौ माबोरैहाय जोङो गोगो लाखि गोन होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव गावनि सावस्रिखौ जोङो साखोन सिखोन जों ला लाखिग्रोनांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो जानाय लोंनायफोरखौ एसे थर लानानै जोङो जानो नांगोन आरोबाव आरो जोङो ओ माखासे उम ओम बडिनि मुभमेन्टफोर बा एक्सारसाइसफोर जोङो खालामनांगोन जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय दिनै जोङो जोंनि गामिफोराव जोङो दिनै नुनो मोनो गोबां सुबुंफोर सावसि रिखौ लानानै गोबांथार समायसाफोराव गोग्लैनाय जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय जोंनि सुबुंफोरा ओ ना बेदर जानाया बारानि स्राय बारा जालांदों थावनि ओंख्रिफोर जानाया बार निस्राय बारा जालांदों जेरैहाय जों मोनथिनो मोनो आगोलनि समाव बा जोंनि आबै आबौफोरनि समाव आवहाय बेबादि बांद्राय थावनि बुसतु बा ना बेदरफोर जों जानाय खौ मोनथिनो मोनामोन बिसोरो बांसिन समाव रुनाय ओंख्रिफोर जायोमोन आरो खारै ओंख्रिफोर जायोमोन जायनि जाहोनाव बिसोरनि सावस्रिफोरा मोजाङै थायोमोन आरो जानानै बिसोरो गोबांथार बेबायदि खस्थ खालामनाय बा ओ आ आबाद मावनायफोर बेबायदि गोबां गावनि देहाफोरखौ खस्थ' खालामनानै मावसोमनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरखौ जोङो नायोब्ला मोननो हा हायो जोंहा ना बेदर जानाया बुंनो थाङोब्ला जिहेथु जोङो सानसेयाव बोथिथाम जायो बोथि थेमाव बोथिथामावबो ना बेदर मोनबावा ना बेदरखौ जाजोबगोन होननाय बायदि जोंनि सुबुंफोरा बोथिफ्रोमावबो ना बेदर बेबायदि जायो। ओ जायो जानायाथ' गाज्रि नङा नाथाय जानायजों लोगोसे जोंनि सुबुं फोरा बेबायदि मावनाय दांनाय गैया जालांदों जासिगोन ओरैनो आराम थासिगोन बेबायदि बे जानायनि गेजेरजों जे खस्थ खालामनांगौ बेखौ खालामालासिनो बा बिदि आराम थानायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा बेबायदि साव स्रिया गाज्रि बेबादि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय गोबांनि जोंनि गामिफोरावहाय‌ उम गोबां सुबुंफोरखौ बेबायदि किडनि स्टन जानायफोरजों नु नुनो मोन्दों गलब्लादार आव स्तनफोर आरो बेबायदिनो तिउमार फोर फेतिलिभारफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेमार जोंनि सावस्रि फोराव सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोबां सुबुङा बेबायदि मोदोमफोरा देरला लांनायनि सायाव देरलांदों आरो देरलांनायनि सायाव देरलांनाय जोङो बेबायदि नुनो मोन दों बेफोर गासैबो जों खस्थ खालामि बा सावस्रिखौ अना लासिनो जोंनि खुगानि लु बैनायखौ जोङो जानायनि थाखाय जोंहा बेसेबांखिनि समायसाफोरा जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे ओ जिहेथु जोङो खामानि खोनो मावला अब्लाबो जोङो माखासे ओ इभिनिं वाक मरनिं वाक जोंहा थानो नांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे एक्सारसाइस फोर जोंहा थानो नांगौ नाथाय जोङो बेखौबो खालामा माने जोङो गोबां अलसिया जालांनायनि थाखाय जोंहा सावस्रियाव गोबां बेबाय दिनो समायसाफोरा जोंनि सावस्रियाव सोमजिदों जेरैहाय जोङो ओ बल फोर गेलेनानैबो जोङो जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो हायो नांगौ बायदि दै लों नानै जोङो सावस्रिखौ मोजां लाखिनो हायो दिनै जोङो मोननो हायो जे फास्ट फुड जानाय बे फास्टफुड जानाया जोंनि देहानि थाखाय एसेबां गाज्रि अब्लाबो जों नि सुबुंफोरा गोबाङा सावमिन पकरा म'म' बार्गारफोर पिज्जाफोर बेबायदि जा नानै ओ बा बेफोरखौ जानानै गावनि सावस्रिफोरखौ गाज्रि खालामनानै लादों बेफोरखौ जायोबा जोंनियाव डाइजेस सिस्टेमा जे गाज्रि जा यो बेखौ जोङो मिथिखायो अब्लाबो जोङो बेफोरखौ जायो जिहेथु फास्तफुड जायोब्ला जोंहा आजिना मट'फोर होयो होननानै जों मोनथियो बे आजिना मट'आ जोंनि उदैयाव बा जोंनि बेगेंफोरखौ गुरै खालाम नानै होयो आरो बेखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि समाय सा एबा बेमारफोरा फैनायखौ जोङो नुनो मोनो जायनि थाखाय दिनै गोबां सुबुंफोरा बेमार गोबाङा उदैनि अपारेशनफोर जानो गोनां जादों गोबाङा खस्थ' मोननो गोनां जा जादों आरो बेबायदिनो सावस्रिखौ अननो रोङै याव बेबायदि गोबाङा जिउ गोमालांनायखौबो जों नुनो मोनदों बे समाव नोंथाङा सावस्रिनि बागै गोग्गो लाखिनायनि बागै बुंनो हागोन
औ ओ ओ जोबोद जोबोद हामबाय होनदों नोंथांखो बेबायदि समखौ होनायनि थाखाय ओ‌ दा बे समाव सावस्रि लाखिनो हायो जों गासै बिथिंनिफ्रायबो जों नायनां गोन जोंनि जानाय लोंनाय ओ थाबायनाय उन्दुनाय आरो बेबायदिनो एक्सारसाइस नोंथाङा जि बुंलांबाय बेखोनो आंबो बुंनो सानबाय ओ सावस्रिखो जों मोजां लाखिनो थाखाय जों गिबियावनो ओ जोंनि जानाय लोंनायखौ जोङो मोजां जाङै ओ नायनांगोन जेरै जों मा जायोब्ला जोंनि थाखाय बेबायदि मोजां जागोन जोंनि देहायाव बेबायदि प्रटिनफोरखो मोनगोन भिटामिनफोरखो मोनगोन जों नायनां गोन बेबादिनो जोङो गोबां बेबायदि थावफोर बाहायालासिनो जों ओ बांसिनै हायोब्ला बेबायदि बयेलफोर रुनानै जों जानायखौ जोङो ओ खालामनांगोन ओ गोदोनि दिनाव जों मानो बे बायदि बेरामफोर जायामोन होननानै नायोब्ला गोदो जों नुनो मोनो जोंनि आबै आबौमोना गोबां बेबायदि ओ थावफोरखौ बाहायनाय जायामोन बिसोरो गोबां ओ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौनो बांसिनै रुनानै जानायखो जों नुनो मोनो ओ खोनानो मोनो बिसोरनि खुगानिफ्राय बिस आरो बेबायदिनो गोबां ओ बिसोरो बे फास्ट फुडफोरखौ नुफेराखैमोन बिसोरो दायो नुयोब्ला बिसोरो ओ सोमो नाङो मा बुस्थु बेलाय होननानैसो बिसोरो सोङो बेनिखाय जोङो गिबियावनो जोंनि जानाय लोंनायखौ जोङो नायग्रोनांगोन बेजोंनो लोगोसे जोङो आरो मा मा जायोबा जोंनि देहाया गोग्गो थागोन जों नाय नायनांगोन जेरै फिथाइ सामथाइ ओ जोङो दा जोङो गाव गावनि न' न'आवनो मोननाय थाइजौ खान्थाल, ओ थालिर आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ, न'ख न'आवनो बेबायदि गायना लानानै जों जानो हायो जायनि गेजेरजों जोङो, बेबायदि भिटामिनफोरखौ मोननो हायो आरो जों नायबावोब्ला जों नुनो मोनबावगोन ओ बेबादिनो मैगं थाइगं मैगं थाइगं न'आव जोङो मा माखो जानांगौ मा माखो जायोब्ला जोंहा बेबायदि गोग्गो देहा मोननो हागोन ओ जोङो जोंनि गामि फोरावहा जों नायोब्ला जोंनि सोरगिदिं नुनो मोनगोन बेबायदि गोबां ओ गोथां मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो हाग्रानि मैगंफोर ओ जेरै दिंखि या
मान्दे आरो ना देवना मानि मु नि बेबादिनो आरो गुबुन गुबुन ओ जेरै थास'फोर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जोङो खानानै खिफि बेन्दों बेफोरखौ जोङो खानानै जोंङो संनानै जायोब्ला जों गोग्गो देहा देहाफोरखौ मोननो हायो आरो जोङो न'आवनो, फोनानै उम बेबादि जोङो न'आवनो मुलि होआ जासे मेगंफोरखो जों फोना जानो हायो गायनानै ओ जेरै मैथा मेगं फाथो मेगं आरो मैथा बांगाल आरो बेबादिनो ओ जिंखा भलफोरखोबो जों न'आव गायनो हायो बान्दा कबि फुल कबिफोरखोबो जोङो गाव गावनि न'आव जानो थाखाय गायनो हायो जायखो जोङो बे, बेबादि न'आवनो गायनानै जायोब्ला जोंहा बेबादि देहाया गोग्गो थागोन जेराव जों मुलि, फोरखो बाहाया जोङो नायनो थाङोब्ला आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनो, बेबादि जोंनि बजारफोराव मार्केटफोराव फाननाय मैगं -थाइगंफोरा बेबादि मु मुलि होनाय बेनिखाय जोङो जेसां हायो जोंनि देहाखो गोग्गो लाखिनो थाख खाय जोङो गाव गावनि न'आवनो मैगं -थाइगंफोरखो गायनानै आरो जि हाग ग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोर जों जिखो जायो बेखो जानानै जोङो जोंनि देहाखो, गोग्गो लाखिनांगौ आरो जोङो नायबावोब्ला जों नुनो मोनगोन जोंनि, जिबायदि देहाखौ गोगो लाख खिनो थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव मानसिफ्रा गोबां बेबायदि,
गोग्गो लाखिनो नागिरा जों जिबायदि बाहायनाय नुनो मोनो जौ, ओ जुवा आरो बेबादिनो ओ जि गुबुन गुबुन बिरि सिगारेट आरो सिकर केपपि गोबां बायदि बायदि रोखोमनि निसा मुवाफोर, खो बाहायो जायनि गेजेरजों जोंनि सावस्रिया बेबादि गाज्रि जायो ओ जिखो जानानै जोंहा बेबायदि देहाया, उम थैनो गोनां जायो बेफोरखो मिथिसेयावबो दिनै जोंनि मानसिफोरा जानानै बेबायदि गाव गावनि देहाखो गाज्रि खालामनानै लादों बेनि थाखाय जोङो जोंनि देहा, खो गोग्गो लाखिनो थाखाय जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरोबाव उम जोङो नायबावोब्ला नुनो मोनगोन जोङो जोंनि देहाखौ माबायदि गोग्गो लाखिनांगौ होननानै होनोब्ला जोङो ओ बेबादि उम टाइम मते एक्सारसाइस खालामनानै जों फुङावनो सिखारनानै खार नानै आरो बेलासे समावबो जोङो बेबादि थाबायनानै एबा खारनानै जोंनि देहाफोरखो गोग्गो लाखिनो हायो आरो जोङो बेबायदि मोजां जोंनि जानाय लोंनायफोरखो सम बादि जानानै बेबादि मोजां ना नांगौ बिबांनि ओ जोंनि देहायाव जोंनि देहाया मोजां गोग्गो थानो थाखाय जोंनो ओ स्निजि बा जौखोन्दो दै जोंनि मोदोमाव थानांगौ जायो बेसांखिनि दैखो जोङो बेबादि ओ लोंनानै जोङो जोंनि देहाखो गोग्गो लाखिनो हायो। जोङो बेबायदि ओ य'गाफोरफोरखो खामनानै मेडिटेसनफोरखो खालामनानै जोङो जोंनि देहाखो गोग्गो लाखिनो हायो। अब्ला जोङो दिनै जिबायदि देहानि सावस्रिनि सोमोन्दै सावरायबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय ओ बे समाव दिनैनि बे सावरायनायखो बेसांखिनियावनो दोनथ'नो होननानै आं सानबाय।
औ गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों।